हेल' हेल' नोंथां हेल' अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ दासो खोनाफैदों नोंथां औ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आङो जेरैहाय जोङो बर' सुबुंफोरा माबोरैहाय जौ संनानै जेन'बा बेफार फालांगि खालामो आरो जोंहा बे जौ संनायाव ओ जेनेबा खहा जादोंना जोंहा मुलाम्फा जादों बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला बुथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
ह नोंथां नेट मोनाखै खोमा नोंथां? औ औ औ दासो बाहाय खोनाबोदों। नोंथाङा अबेबा नेट नांनाय जायगायाव थांबा हामगौ नामा। बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै हेलौ औ औ दासो खोनाफैदों नोंथां औ खोनाफैदों नोंथां। नोंथाङा आं बुंनायखौ खोनादों ना?
औ
औ नोंथांखौ आं बुं दोंमोन नोंथांखौ आं बुंदोंमोन दि जोंहा बर'फोर जेन'बा बर' सुबुं फोर माबोरैहाय जौ सङो आरो माबोरैहाय जौ संनानै जेनेबा जोंहा मुलाम्फा जादोंना खहा जादों। बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
औ
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो जौखौ बोरैहाय संनानै जेनेबा जों बेफार फालांगिफोराव बेफार फालांगि खालामनानै मा मा मुलामफा जादों मा मा जेनेबा खहा जादों नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओं दा जों गिबियावनो माबोरै सङो होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव जौ संनो थाखाय बायदिसिना मुवाखौ नांग्रोगोन। अ जोंना गिबियावनो माबानिफ्राय‌ जौ बिदैखौ बानायनो जौ बिदै बानायनो थाखाय जोंना गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो। ए मावखौ माबोरै बानायनाय जायो बेयावनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना जेरैहाय मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ, दिंखिया बिलाइ, दावउस्रि आइथिं बायदिसिना निसिना लोगोसे लोगोसे आनारसनि बिलाइ गोथावसिन जायो होननानै खोनानो मोनदों आरो बिदि बायदिसिना सिना मिथिंगानायनिफ्राय खाथिंनानै जोङो बे सानखालि जाखिनि एमाव'खौ बानायगोन बेखिनि जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोबना लाग्रोयो आरो नोंथां माइरंखौ सोबना लाखांनायनि उनाव जेब्ला माइरं आ रुयो अब्ला बेखौ सुना लानानै जोङो बे मिथिंगानिफ्राय खांनाय बिलाइफोरखौ ज' लोगो नांनानै जोङो हेंखि एबा नोंथ बेफोरखौथ दानि समाव ओंखारनाय मेसिन आरि बायदिसिनाथ' देनो हाया नालाय बिनि थाखायनो थेंखियावनो बांसिन सिन देनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदि थेंखियाव देना लाखांनायनि उनाव जोङो जोङो मोनसे से दाला बायदिसिनायाव लानानै बेखौहाय लारु महर होयो आरो। मोजाङै गोरा जानाय बिदि लारु महर होनानै जोङो बेखौ साननै एबा सानथामनि थाखाय बेखौ जिजों खोबनानै दोनो आरो जाहाथे मोजां जायो लारुआ बेनो थाखाय बिनि उनाव जोङो बेखौ साननै सानथामनि उनाव जोङो बेखौ ओ सानदुंआव फोराननानै दोनो आरो नोंथां। मानोना लारुआ राफोद जानायनि थाखाय जोङो ओ फोराननानै दोनो आरो जोंनि ओनसोलाव लारुखौ एमावनि लारुखौ बिदिनो बानायनाय जायो आरो जौ बिदैखौ माबोरै खावो होनोब्ला। जोंना हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय एंखुर नङाब्ला माइब्रानि जौ बिदै दै ओ मायब्रा मायरं बिदिखौ गिबियावनो ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोयो ओंखाम बायदि संखांनायनि उनाव जों बेखौ प्लास्टिक एबा बायदिसिना बिलाइआव ओ जों बेखौ बरनानै लायो बरनना लानानै बे खौ गुसु जानो थाखाय दोनो आरो बिनि उनाव जेब्ला ओंखामा गुसु जायो अब्ला जों बेवहाय जोङो फोराननानै लानाय एमुखौ सेफ्रुनानै बेवहाय दै एसे एसे साबस्रिनानै गलायनानै जों बेखौ सानथाम एबा सानब्रैनि थाखाय दोनो बेनि उनाव ओ जोंना जौ बिदैया जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा सोंनाय रखमै ओ फोरमायनाय बायदि बि जेरैबायदिहाय जौ बिदैखौ एबा सेरेब खावनानै जोंहा मा मुलाम्फा जादों एबा मा खहा जादों होनोब्ला दा मुलाम्फानि लामायाव बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा बिदिखौनो फाननानै एबा जौ बिदिया जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होनबा नोथां गारनो हायि मोनसे ओ हुदा ओ बेखौथ जोंङो अरायबो लाखिखानांगोन ओ लोगोसेनो दा बिनि बे मुलाम्फा फा होनोब्ला जोंङो बेजोंनो मालाबा नखराव जोबोद जोबोद जे जे जेखिबो राहा गैथाराब्ला जोंङो बेजोंनो मालाबा बांसिन नखरखौ सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां रांङारि आंखालखौ गोनांथि जाना थाइसे थाइना बायदिसिनाखौ जोंङो सुफुंनो हायो आरो लोगो से बिनिफ्राय खहा होनोब्ला ओ नांनायनि बांद्राय बाहायनायखौबो जोंङो खायसे खायसेखौ नुनो मोनो नांनायनि बांद्राय बाहायनायनि थाखायनो बांसिनानि नखर एबा लामा सामा बायदिसिनायावबो ओ बि जौ फेला गोलैना थानाय एबा बिनिफ्राय जोंङो खहा जानायखौ बिदि नुनो मोनो आरो बायदिसिना बेराम आजारबो जानायखौ नुनो मोनो ओ गासैबो सिमानि बारा खामब्लाथ ओ बारा जानाय हुदाया जेरावबो सिमानि बारा खामब्लाथ जाखागोनानो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
एबा खायसेखौ बांसिन थाखायनो ओ जोंङो बेजों खहा जानायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो बेखौ गोदोनिफ्रायनो सोलि जानाय नालाय बेनि थाखायनो बेखौ ओ जोंङो लाखिनांगोन एबा बेखौ अरायबो दोननोबो नांगोन जेब्लाबो बेखौ जोंङो नांनायनि बार रा बाहायनो नांङा आरो नोंथां नोंथाङाबो फोरमायनो हागो गोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि सावनाय एबा संनाय गैया एबा फाननाय हुदाया दंना गैया
औ नोंथां ओ जोंनि दा गामियावथ गैया नाथाय जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जोंनि खाथिनिनो गामि गंसेयाव बिदि जौ संनानै बेफार फालांगि खालामनाय दङ आरो बिदिनो जोंनि गामिनि सुबुंफोरानो बे गामि आव थांनानै गोबां सेरेबफोर जुमायफोरखौ लाबनानै लोंनानै बिदिनो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो बिसोरो नांगोनि बाराखौ लोंनानै बिदिनो नखराव नां लाय खमलाय एबा दाव दावसि खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों बिदिनो ओ जौखौथ